औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों
औ दायो टपिक बायदियै जोङो आथोननि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां
औ जायो
बर' रावआव आथोनखौ मोनबेसे बाहागो मोननाय जायो नोंथाङा मिथिगौ नामा?
ओ बर' रावआवथ आथोनखौ मोननै बाहागोआव मोननाय जायो। ओ जेरै जो आ थोन जोला आथोन। ओ जाय सोदोब एबा दाजाबदाफोरा थोंजोङै जो एबा हिनजावखौ फोरमायो बेनो जो आ थोन आरो जाय सोदोबा हौवा एबा जोलाखौ रोखायै फोरमायनानै होयो बेनो जोला आथोन ओ नोंथाङा बर रावनि आथोन सोलायनाय खान्थिनि बागै मोनथिगौ नामा?
औ औ मिथिगौ।
ओम एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां। ओ जोङो बर' राव आथोन सोलायनायनि राहाखौ मोनथाम मोनथाम राहायै मोननो हायो ओ जेरै बेफोरो जादों ओ जेरै से नाम्बाराव गुबुन गुबुन सोदोब बाहायनानै आरो नै नामबारआव मुंमा सोदोबफोरनि उनावहाय जो एबा जोला सोदोब फोरमायग्रा गुबुन गुबुन सोदोब फजनानै आरो थाम नाम्बाराव जाद दों उन दाजाबदा दाजाबनानै ओ गुबुन गुबुन सोदोब बाहायनानै ओ आथोनखौ बोरै सोलायनाय जायो बियो बेखौ आं एसे फोरमायलांनो सानबाय
औ
ओ गुबुन गुबुन उदां सोदोब बाहायनानै बर' रावआवखौ आथोन सोलायनायखौ नुनो मोनो बेखौ जोङो सोमोन्दो सोदोबफोरजोंहाय बांसिन नुनो मोनो आरो। जेरै आदा आरो बाजै गुमै आरो आब आबौ आरो आबै ओ बायदि बायदि आरो बिनि उनाव नै नैथियावहाय मुंमानि सिगां एबा उनाव जो जोला फोरमायग्रा गुबुन गुबुन सोदोब फजनानै ओ जों जोंनि बरआव बेबायदि आथोन सोलायनायखौबो जोङो नुनो मोनो ओ मानसि दुमसि जिब जुनार आरो दाउमा दाउसानि बेलायाव जोङो बेखौ नुनो मोनो जेरै मानसिनि बेलायाव जोङो कमन नाउनफोरनि सिगाङाव ओ हौवा हिनजाव जो जेला फोरमायग्रा जेरै बेफोरबायदि सोदोब जोंनि बरआव मोननो हायो बेखौ जोङो सोदोब कमन नउननि सोदोबनि सिगाङावहाय फजनानै सोलायनाय जायो जेरै बिदिन्थि हौवा मान सि हिनजाव मानसि आरो आयं हौवा आयं हिनजाव आरो दाउमा दाउसानि बेलायावबो जोङो जो‍ जोला फज'नानै ओ आथोनखो सोलायनाय जायो जेरै दाउज्ला दाउजो दाउथुजोला आरो दाउथुजो फारौजोला फारौजो बायदि बायदि, नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
ओ आरो बिनि उनावहाय थाम नाम्बाराव दङ उन दाजाबदा दाजाब उन दाजाबदा दाजाबनानै बेबायदि उन दाजाबदा दाजाबनानै जोंनि बर' राव आव आथोन सोलायनायखौ जोङो आरो नुबावनो हायो। जों थाइलालि सोदोबफोरनि उनावहाय जायफोर माने थाइलालि सोदोबफोरा माने थाइलालि जोला फोरमायग्रा थाइलालि सोदोबफोरा आ जों जोबथाहैयोब्ला जोङो बे आ खौ ओ इ महर ओ उ आरो ए बिनि महराव सोलायहैनानै जो आथोनखौ बानायनाय जायो। जेरै बिदिन्थि महरै जोला आथोन आरो जो आथोन खाना खानिजों नोङा खानाजों इ होनानै खानि ओ बेंगा बेंगाजों आरो इ होयोब्ला जोङो बेंगि मोनो थिग बेबायदिनो बबाजोंबो बबि लेंग्रा जो लेंग्राया जोला आथोन बिनि जो आथोना जाहैबाय लेंग्रि
औ
आरो उ खौ उ खौ बाहायनाय जेरै हायथा हायथा जोला सोदोब बिखौ जो जोआव सोलायनायाव जोङो हायथु मोनो आरो गायथा जोङो बे गायथाखौबो जो आथोनाव सोलायनानै सोलायबा जोङो गायथु मोनो। आरो ए नि बाहायनाय ए याव जोङो नाब्ला नाब्ला जोला आथोनजों जोङो ए होदेरनानै नाब्ले नाब्ले खालामनाय जायो। आरो खमला हंला हंलाया मोनसे जोला जोला आथोन। ओ बे जोला आथोनजों जोंङो ए होनानै हंले हंले जो आथोनखौ दानाय जायो ओ बिदिन्थिया इसेयावनो जोब्बाय
औ नंगौ नोंथां आ बिनिफ्राय बर रावआव फाय गुबुनफोरनि आथोनफोर बायदिहाय अरायजो अराय जेला बेफोरबायदि बिदि मोनगौ ना मोना नोंथां फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
जोंनियावबो गुबुनफोरनि बायदि मोननो हायो नोंथां। जेरै जोङो हाबा जायैखौ अ नङा जेरै हाबायावहाय बारलामफा बारलाम्फा बारलाम्फाखौ लांफायो नाथाय बे बारलामफानि उल्था जोंङो मोननो थाङाखै
औ नोंगौ नोंथां।
नोंथाङा बे बेनि सोमोन्दै एसे बांसिन मिथियोबा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ आं मोनथिनाय बादिब्लाथ अरायजो अरायजोआ जेरै बर रावाव बाहायनाय सोदोबफोर दङ। जेरै आ होम खामानि मावनो रोङै जेरै जो आथोन अरायजोआव जेरै आदुंगारि ओ गथ मोननो रोङै सांग्रेमा आरोबाव रांखिनि बेफोरबायदि मोनो अरायजोआवहाय आरो अरायजोलायावहाय बेबायदिनो हालमाजि
औ नंगौ
बर'ला बेबादि सोदोबफोरखौहाय बर' रावआव माने ओ जो आथोन नागिरनानै मोना आरो।
नंगौ नोंथाङा मोजांखौनो फोरोंबाय ओ आरो जोंनि बर'आव
औ
जो आरो जोला आथोन बिनि मुं फ्रायबो आरो गुबुन ओ फोलेर फोलेर दिन्थिग्रा आरो जथुम दिन्थिग्रा बेबायदि आथोनखौ मोननो हायो नामा?
जथुम आथोन दिन्थिग्रा मोनो जेरै जो फोरमायनायाव जेरै ओ
अ।
मानसिफोर
अ औ नंगौ नंगौ जेरै मैदेर।
औ मोसौ।
औ नंगौ
बेफोरो मोनसे फोलेरखौनो जयै दिन्थिनाय जायो नालाय
नंगौ बेनिखायनो बेखौ माने जुथुम आथोन होननानै फोरमायनो हायो आरो।
औ। अब्लाबो बर' रावआव बांसिनै आथोनखौ माने जो आरो जोला मोननै बाहागोआवल' मोननाय जायो।
औ नंगौ नोंथां नगौ आरो जोंनि बर' रावआवहाय बेसाद दिन्थिग्रा आथोनखौबो जोङो नुनो मोनोना
मोनो। जेरै बेसाद दिन्थिग्राफोर ओ बिजाब औ नंगौ।
हा आरो बेै साद दिन्थिग्रा हिसाब बै जोङो माइखौबो लानो हागोन नामा नोंथां?
औ लानो हायो
बिदिब्ला नोथ बेसादाव फिथाइ सामथाइया